हेलौ' खोनादोंना नोंथां?
थां
खोनादों ना नोंथां? हेलऔ
टग
खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों।
औ औ औ
दसे सम मोनोब्ला एसे सावराय जागोन नामा?
औ खोनादोंमोन ओं हेलौ
दे जोंहा बिदिब्ला दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां
मोजां खोनायाखै नोंथां एसे लालाय मबाइखौ
एबार खोनाबायना?
औ
औ दे बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सरायनोसै आङो
दे एसे फोरमायदो मा
जोंहा एबार गथ' गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि सोमोनदै सावरायनोसै माबायदि जोथोन लानांगौ
औ ाया माबोरै मोजां खालामनांगौ बेनि सोमोनदै आरोना खोनायाखै